हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां खोना खोनायाखै?
खोनायाखै नामा नोंथां
औ दासो खोनादों नोंथां
टावार गोनांआव माने
औ नोंनिखौ मोजाङै खोनाफैयाखै अ
अ माने थफिखा मानि सायावमोनलाय
टपिकआ जों सोलोंथाइनि सायाव रायनोसै नामा एसे ओ नोंथां नि राव औ ओ जेनेबा नों थांमोननि गामियाव गामि एरियायाव नोंथांमोननिथिं सोलोंथायाइया बेसेबांसो जौखोन्दो दावगाखो एसे फोरमायनानै होदो नोंथांङा औ आरो बेसेबां बेसेांसिम फरायनाय दंङ जेनेबा औ
फ्राय
ओ
नाइनटि पारसेन्टआ जौगाबाय आरो ना ओमफ्राय बिदिनो टेन पारसेन्ट जोंनावहाय माने फिथाइ लानानै ओरैनो दं आरो ना माखासे इदिनो बबेबा जायगाफ्रावहाय जेनेबा इदिनो खामानि मावो गायनाय मानाय आरो ना माने सोलोंथाइ गैथारै नंङा आरोना
अ
जोंनावहाय मागे सोलोंथाइ लानानै जोंनावहाय गोबां इदिनो जोंनिफ्राय पि एइस डि फोर मोननो हायो आरोना जोंनि गामियावहाय बिदिनो आर्मिफोर दंङ गामियावहाय डाक्टर दंङ ओ बिदिनो जोंनियावहाय
से ओ रैखाथि आान्जाद मावनाय दङ
रैखाथि हान्जाया
औ
अ जोंनियाव बुंबा बुंनो हाबाबो जोंनावहाय साबानि बारासो दं खोमा आं बारा गोसोआव गैया साबानि बारासो दं बायदिमोनदों आरो आंङो
औ
औ
नोंथांङा बेसेबांसो
औ दे
नो नोंथांनि सोलोंथाइ लानाया ओरैनो बेसेबांसो दावगाखो दासिमाव
आंनि आ
औ
आंथ' दा सोलोंथाइ लानाया आं दोनथ'नाय जाबाय आरोना दाथ' आङो बिदिनो बि ए ल'सो फरायदोंमोन आरो ना बि ए फरायनानै बिदिनो आङो दोननाय जाबाय आरोना बोसोरसे जाबाय दोननाया
जाहोन दं नामा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
न'खरनि प्रब्लेमनि इदिनो बिदिनो माखासे गोनांथिनि थाखाय माने बिफोरखौ दोंना आ आं लानो सानदोंमोन लाब न'खरनिफोरखौ ला हानाय जायासै नोंथांनालाय बोरै?
आंना बो फरायनाया बिदिनो बि औ हागोन नोंथां आंनाबो फरायनाय बिदिनो बि ए पास जानानै दायो आंबो ओरैनो दङ खोनादोंना नोंथां औ
नोंथाङा दा
औ आङो बिदिनो दायो आसाम पुलिसनि थाखाय एसे ओ प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ। बिए फरायखांनायनि उनावहाय बेफोरखौ माने मोनसे फिसा मोनसे जब फोरबाबो माने मावगोन होननानै माने एसे माबा खालामदों आरो। दा प्रेक्टिस खालामदों आरो नाजादों माने।
उम दा नोंथां
ओरैनो साख्रि नागिरनायाथ' आङो रैखाथि हानजायाव नागिरदों। बिदिनो बेंकनि लाइनाव नागिरदों। आरो बिदिनो गोबां एसे मोजां मोजां पस्टफ्र आं माने नागिरदों आरो दायो।
औ
बेफोराव नाजागासिनो आं माने। औ
औ नोंथाङालाय माबाफोर
दा प्रेक्टिस हमनाय आं आरो मा नोंथांना औ मोजां खोनायाखै नोंथां मोजां मुभमेन्ट जाबाय खोब मो जां खोनायाखै हा
अ खोनाबायना?
अ मोजां। खोनायाखै
आदसा औ आङो प्रेक्टिस खालामनाया ओरैनो ब्रै दान जाबाय माने। बिदि खालामबाय थानाया खोनादों? औ जना फैगौ ओ फैगौ समाव माने आङो आसाम पुलिसाव खारैनो सानदों आरो दायो माने समावबो खाथि जाफैबाय नालाय हेलौ खोनादों ना? हेल'
औ जानो आरोना
औ औ आं माने दा बारा समाबो गैला नालाय बेनि थाखाय माने एसे गोसो होसिनदों आरो माने आङो ए औ
औ खौ एसे बारा मोजां खोनाफैनाय जायाखै औ दे खोनादो औ दे औ खोनादों औ जोबदों दे होमबा नोंथां अ
औ जोंनि गामियाव माने दायो फरायसाफ्रा एसे जौगाबाय जौगानायालाय दायो बांसिननानै जोंनिथिंबो एदटि पारसेन्स होनजायो नाइन्टि पारसेन नङाबाबो पारसेन्ट नङाबाबो जेनबा जोंनि माखासे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा दा माखासे फरायनायफोरखौ गारनाय जाबाय आरोखि बेफोरनि थाखाय माने एसे जोंहा माइनासाव थाङो आरो दायो जों जों गामियाव माने पुलिस दङ बिदिनो आरो माखासे से टिचारफोर आरो बिदिनो माखासे बेलेक बेलेक माबाफ्रा जब मावनायफोरबायदि दङ आरो
औ
आरो फरायनानै ओरैनो आनइमप्लय जेनेबा फरायनानै थानायबो दङ
औ
औ
औ
दं
बेनोथ' मानसिया माबाफोर खामानिफोर मावो नामा इसे
औ बिदिनो जे खाथि खाथियाव थानाय एयारपर्टआवबो जेनेबा खामानि मावहैयो जेनेबा आरो बिदिनो गुबुन गुब जायगायाव थांनाय थांनानै जेनेबा बिदिनो खामानि दामानिफोर मावनानै दंहैयो जेनेबा आरो बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन खामानिफोरबो मावनानै थायो आरो गामि एरियायावनो जेनेबा एसे एनै हाजिरा मुजिरा मावनानै थायो
औ
औ आजि खालि आरो दा उन्दै उन्दै फैनाय जेनेरेस माने दायो फरायनायाव एसे गोसो होबोसिननायखौ नुनो मोनदों आरो थारमाने सिगांनिफ्राय माने गोदोनि समनिफ्राय दानिया एसे साबसिन जाबोनायखौ माने मोजां नुदों आरो जोङो बांसिन नुदों माने औ आजिखालि माने सोलोंथाइ गैयाब्ला जेबो गैया नालाय
औ
नङाहोमबा
औ सोलोंथाइ गैयाबथ खाना होननाय बाय दियानो जायो आरोना
औ
अह
नंगौ आजिखालि
थिखाल मुगायाव बोथ जे न'नि थाखायसो सोंबानो न'निफ्राय एसे दोरोदबानो जो
आजिखालि
बेल आरो नों माबाफोर प्रब्लेमफोर जायो बासो माखासेफोर बिदिनो मुलिफोर बिदिनो बायदिसिना जिनिसफोर बाय बाद थाइ माने जों माने लेखा फरायनो रोङाबा बेखौ फरायनायाव जोङो मायावहाय मा बाहायनांगौ मानांगौ बेखौ मिथिया आरोना।
औ आजिखालि आबाद मावनोबाबो जोङो औ
सोलोंथाइ नांथारौ आरोना
आबाद मावनो थाखायबो जोङो औ सोलोंथाइ नांगौ जायो औ जेनेबा जोङो
जोंनि जिउआवहाय माने सोलोंथाइया औ
ओ मोनसे जोबोद गोनां थार मोनसे जानानै फैबाय आरोना
औ औ
औ आजिखालि लेखा फरा रोङाब्ला माने
औ
बुं दे नोंथां
औ आरो ना जे नों बुंनो नागिरनाय आरो
औ औ
बेरायनो थाङो बे जेनेबा जों ट्रेनफोरजों दावबाय बिदिनो जोङो बेरायनायजों जोङो राव खोन्था नोंनो जे मबाइलावहाय नायनांगोन नों बोनांगोन जे सार्स खालाम नांगोन बे आरोना जे जों अबावयाव थांनो नागिद दो जों जुदि बेफोरखौ लेखा लेखाफोर रोङाबाथाय जों बे खौ लिरनानै बोनानै नायनो रोङाबाथाय जोङो बेफोरखौ जोङो माबोरै मिथिनो जे जुदि नोङो सोलोंथाइयानो गैयाबा जों नों लिरनोनो रोङाबा आरो ना बेखायनो जों माने सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ आरो ओ उन्दै समनिफ्रायनो जों माने गास बो माने सोलोंथाइ लाथारनांगौ आरोना जोंनि जिवआवहाय
औ औ
आथिखालथ जुगायावथ' जोङो ओ औ ओं
आजिखालि माने सोलोंथाइया माने खालि बेयो जबनि थाखायल' नङा माने जों सानफ्रोमबोनि जिउद दानियाव मानि सोलोंथाइखौ गोनांथार आरो मानो होनब्ला जोङो दामबामोन मोनसे जाग्रा जिनिस बायनो थाखायब्लाबो जोङो बेखौ माने बेनि एक्सपारडेथ नायनो रोंनांगोन जोङो बेफोरबायदि आरो जों जुदि एक्सपारडेट थांनाय जुदि जिनिसखौ जायोब्ला जोंह देहनि थाखाय माखासे खहा जायो आरोखि दा गोदोनि जाम्बा जाम्बिया फो फोराथ' जेनेबा सोलों औ सोलोंथाइ गैयै मानसिफोराथ' बेफोरखौ नायनो रोङा नालाय
बिदि बे एक्सपायार जानाय बिदिनो गाज्रि जानाय मबाइलफोरखौ जों नायनो रोङाबा
औ औ औ नंगौ नोंथां
औ जों
औ
नोंथाङा जेबायदि
औ नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाफैयाखै
जिउ दानो थाखाय नांगौ जा प्रब्लेम जागासिनो दं खोमा दायो